नोंथां
खोनांदां होननानै
औ दा बिदिबा जों जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि आबाद मावनाय बा गायनाय फुनायनि सोमोन्दै जों एसे सावायो नामा
औ औ नोंथांनाव मागोन दे
औ बिदिबा जों जागायजेननोसै नङा होमबा
औ
दे दा जोंनि गुबै गायनाय फुनाय बा आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जों बोथोर लायै बोथोर जों मावो नङा होमबा जेरै दैज्लां बोथोर फाव जों आलादा आबाद मावो आरो बेबायदिनो मेसें बोथोराव जों आलदा आबाद मावो बा गोजां बोथोराव आलदा आबाद मावो बोथोर लायै बोथोर आबाद मावो नङा होमबा दा औ दा गिबियावनो आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों दि जों गोजां बोथोराव नङाबा मेसें बोथोराव जों मा मा आबाद मावो आरोोना जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बा आबादारिफोरा दा मेसें बोथोर बा गोजां बोथोराव जों आबाद मावो होनोबब्लाथ' जों गुबैयै जोंनि मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगंनि आबादखौसो मावो बांसिन नङा होमबा औ आरो बेबाय बिदिनो बेजों लोगोसे जों मावो सबायनि आरो सिबिं बा बेसरफोर फोयो बेबायदि जायखौ जों थावफोर बानायो आरोना
औ औ
औ जोंथ' सिबिंखौबो बांसिनानो सिबिंनि थ थावबो बानायो नोंथाङा मिथिगौ
नोंगाव
औाव सिबिंनिफ्राय जों थावबो मोननो हायो बा जों सिबिंनिफ्राय फिथा थाबानना जायो आरो सिबिंजों जों बेदरफोरबो संना जायो सिबिं आरो अमा बे अमा आरो सिबिंजोंबो जोबोद गोथाव जायो आरोोना संना जानो अमा बेदरजों औ बा जों आबाद मावनायनि सायाव फैफिननोसै बिदिब्ला जोंहा मेसें बोथोरावहा जों मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफा आरो बेबायदिनो बेसर फालें बेफोरबायदिनि जोङो एसे एसे न'आवहा फोना लायो आरोना। बा बेखौनो। माखासे आबादारिफ्रा बा जाय बिथांमोना बेफारि बायदिहै खामानि माव। मावो बिथां नोंथां मोना। औ बेखौ फाननो थाखायबो बुरजायै आबाद मावो आरो। आरो बेजों लोगोसे। आरो गोबां मैगं थाइगं दं जेरै जोंहा ओ कफि। बान्दा कफि बा बिबारनि फुलकफि आरो अल कफि। आरो थाबाय नोंथां ब्रकलि होननाय फैबाय दा गोदान। बेबायदि आरो जोङो। जोंनि बारियावहा बा आबादथिलियाव जोङो आलु। ओ गाजर। आरो बेबायदिनो ओ फान्थावफोरबो गायनाय जायो आरोना। बा बानलु गायो औ बेबायदि आरो बे। फोरजों जोङो मोजाङै आबाद मावहोनाय जायो आरो आरो बेखौनो। बाजार हाथाइयाव लांनानै फानहोयो आरो बेजोंनो न'खर। सुङो बा न'खरखौ नायो आरो रांखावरि खामायनो हायो आरोना नोंथां। दा बेबायदिनो। आरो गोजां बोथोरावहा गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरोना जोंनाव। जेरै ओ। बेसर फोबाय बेसर फोनानै बुरजा बेसर फोयो आरो। बिसोरो बुरजा बेसरखौ बाबानिया अब्लानिया बेसरखौ बिथांमोनहा फानो बाजाराव फानना। दायो फानब्ला बेखौ थाव बानायहयो आरोना उनावहाय। खारखानाफ्राव लांनानै आरो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव मालाबा मालाबा बा एसे माखासे आबादारि। बेफ्रा बे खुसेरनि आबादबो मावनाय नुदों आरोना नोंथां।
उम
खौ गायो आरो। गायनानै ओमफ्राय उनावहाय। ओ बेबायदिनो जानुवारि फेब्रुवारिफ्रावहा मोजां बिदै रस ओंखार। आरो आरो ना बेबायदि समावहा खुसेर बिफाङा बेखौ जानाय जायो। नंगौ आरो नोंथाङा बिदिबा एसे फोरमाय। यो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरफ्राव मा मा आबाद मावनाय जायो। बिबा।
औ हागोन दे नोंथां ओ। नोंथाङा जोंनि बर' माहारिनि माखासे। दोरोङारि बा माखासे बर'फ्रा मा मा खेथि। खालामो बिनि सायावहाय ओ नोंथाङा ओ सावराय। मोन दा बेजों लोगोसे आंबो बिनि सायावनो सावराय। दा जोंनि माखासे बर'फोरनि दोरोङारि माखासे। बेबायदि माखासे जामुं बा बेबायदि माखासे ओंख्रिफोर दङ जाय। ओ मैगंफ्रा। बर'नि ओ अरायबो मुं मोनबोनाय। ओ अरायबो सिनायथि जाबोनाय माखासे मैगंफोर दङ बेनि। गेजेरावनो ओ जोंनि। गोदोनिफ्रायनो जेब्ला जोङो ओ रायजो जाबोदोंमोन अब्लानिफ्रायनो बे। ओ खेथिखौहाय जोङो मावबोनाय। जोङो नुनो मोनबोदों आरो बे खिथिखौहाय ओ बर'फ्रा ओ। ओ बुरजा खेथि खालामाबो जानो हागौ नाथाय बे। ओ खेथिया जोंनि न'खर। सोलिनो थाखाय बा न'खर सालायनो थाखाय गोबांहाय बेबायदि हेफाजाब होबोनाय जोङो नुनो मोनबोदों आरो दा बे ओ मैगंआनो जाहैबाय जोंनि ओ फाथौ मैगं नोंथां। बे फाथो मैगंआ ओरै बायदि मोनसे जोंनि बर' समाजावहाय बा बर' माहारि बेवहाय गोबांहाय बेबायदि हेफाजाब होनाय मोनसे मै गं बे मैगंआ अनलि मैगंल' नङा बे मेगंआ जोंनि न'खर ओ दानायावहाय गोबांहाय बेबायदि हेफाजाब होनायखौहाय जोङो नुनो मोनबोदों आरो नोंथां जेरैहाय ओ जोङो फाथो आबाद खालामोब्ला जोङो फा फांनिफाय जोङो जोङो न'खरावहाय गोनां जानाय माखासे दुरुंनि गोनांथि जायो नोंथां ना? बे ओ दुरुंखौहाय जोङो फाथोनिफ्राय जोङो गोदोनि जोंनि बिमा बा जोंनि बिबै जोंनि बिमा बिफाफ्रा मा खालामोमोन फाथोखौहाय जोङो दाननानै दैयावहाय से दानसो बा जि ओ दिननि गेजेरावहाय सोमना दोननानै बेखौहाय जोङो मोजाङै फनानै बेखौहाय जोङो मोजांहाय ओ थननानै जोङो गोरायैहाय जोङो मोसौ दुरुं बाहायोमोन अमा खानो थाखाय जोङो दुरुं बाहायोमोन बोरमा खानो थाखाय दुरुं बाहायोमोन ओ गोबांहाय बेबायदि खामानियावहाय जोङो बेबायदि बाहायनायखौहाय जोङो नुनो मोनबोदों आरो बेजों लोगोसे ओ बेजों लोगोसे जानाय लोंनायनि सायावहाय जोङो नार्जिआ बर'फोरनि मोन से गाहाय ओंख्रि होननानै जोङो गनायनानै लानाय जायो आरो। जाय ओंख्रिया जाय ओंख्रिया गैयामब्ला बर' हारिया मोनसे मोनसे बेसेन गोसा बुस्थुखौ खोमानानै लानाय जागोन आरो। ओ बे ओंख्रिया जाहैबाय जोंहा नार्जिजों अमा होनोब्ला जोंहा गोबांहाय माने सोरबा जाफेरै जाफेरै मानसिब्लाबो खुदै गहोयो होननाय जों गोबांहाय बेबायदि खोनायो आरो आरो बेल' नङा जोंहा गोबांहाय बेबायदि गिदिर गि दिर हटेलफोर
जोंनि आसामनि अनगायैबो गोबांहाय बेबायदि जायगायावहाय ओ बेबायदि ओंख्रिखौहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों। दा बेजों लोगोसे जोंनि गो गिदिर गिदिर हटेलफोर बाजै हटेलानो जा जोंनि ओ बि टि सि ओनसोलावहाय गोबां बेबायदि हटेलफोर दङ बेबायदि हटेलफोरावहाय नार्जिजों ओ गोबांहाय रोखोमनि बेबायदि ओंख्रि संनायखौहाय जोङो नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ आरो बेजों लोगोसे औ औ। नोंथाङा बुंनो हागोन दे।
औ दा बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायबाय खि जोङो ओ फाथोजों जों मा मा खामनो हायो आ रो ना औ नोंथाङा फोरमायदों ओ फाथौखौ जिरनानै दिरुं बानायो बा जों बेखौ बाजारावबो फानना होयो गोबां रोखोमनि नोंथाङा जुदि बुरजा फाथो फैयोब्ला अब्ला फाथोआथ' देरो नालाय थाब थाब गिदिर जायो अब्लाना बेखौ दाननानै जोङो दैयाव सोमनानै जिरनानै औ बे दिरुंखौ बाजाराव फाननो हायो आरो ओमफ्राय बाजाराव फाननाय लोगो लोग गोनो बे बाजाराव खौ बाजारनिफाय बे फाथो दिरुंखौ लानानै थाङो कारखानाफ्राव कारखाना थांनानै बायदिसिना रोखोम बाहायो आरोना बे यो बस्था बानायो आरो दुरुं ब्रुं मोजां मोजां दिरुंफोर बानायो आरो। बायदि आरो ना कारखानायावहाय औ आरो बेबायदिनो नों थां फाथोआ जोबोद ओ गोनांथार आरोना। मानो होनबा बे फाथोखौ फोबा जोंहा जेबो खहा जाया। मानोना गासै बो फाथोनि गासैबो ओ बुस्थुआनो जोंनि थाखाय खामानि होयो आरो। जेरै बेखौ बिगुरखौ जों दिरुं बानायबाय फानबाय रांखावरि मोनबाय आरो बेबायदिनो गनखौ फाथो गनखौ जोङो न'फोरनि बेराफोर होनायाव खामानि होयो। बा जों अर सु सुनो हायो बेजों नङा होमबा आरो बेबायदिनो बिलाइखौ थ' जों नारजि बानायो। बा जायोबो मैगं ना औ बेखायनो फाथोआ आह जोबोद गोनांथार आरोना आरो बियो जोबोद खामानि होयो जोंनि थाखाय आरोना औ आरो बेबायदिनो दङ ओ गोबां आबाद मावनाय जायो जोङो मैगं थाइगंनिबो आरो माइनि आबादाथ' गुबै जाहैबाय जोंना गोबां रोखोमनि माइनि आबाद मावो आरो आथिखालावथ' माइनि आबादजों ओ जोंहा जोबोद बुरजा बुरजा माइ फिथाइ बा माइखौ मोननाय जायो आरोना। आथिखालाव हासारफोर बाहायनानै गोदो बेबायदिनो न' गामियावहा बा दुब्लि फोथारावहा हासार थाब्लासो माइ मोनोमोन। आथिखालाव जों ओ गोबां हासार सारनानैबो माइ मोननो हायो आरोना नोंथां बुरजाहै औ। बिदिबा जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां जागोन। जागोन दे नोंथांजों ओ उनावहाय औ जागोन दे जागोन दे।
नंगौ औ दे दे औ